औ नोंथां। औ आं फ्रि दं नोंथां।
ओ अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दानि बोथोरनि ओ जे बोथोरजों लोगोसे जे आबादफोरखौ मावो आ बिनि बिसय जोङो एसे सावरायदोनि नामा?
औ जागोन नोंथां।
आ अब्ला नोंथाङा जागायजेननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जेरै ओ बोथोरजों बोथोरखौ लानानै आबाद मावनाय होनबाथाय जेरै आबाद होनबाथ' जोङो माइखौनो गिबिसिन होननानै बुंनांगोन नङा होनबा जेरैहाय मानो होनबा जोंनि आ बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो माने आबाद माव मावनानैनो जाबोदों आरो माइखौनो गिबिसिन आबाद होननानै साननानै लायो। आरो बेखौनो मावनानै संसार जाबोनायखौ जोंनो नुनो मोनदों बिनि अनगायैबो गोबां रोखनि आबाद जेरैहाय मैगं थाइगं फोरनि आबादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो बोथोरखौ लानानैसो माने मैगं थाइगंफोरनि आबादखौबो मावनाय नुयोमोन आरो जानाय खौबो जों नुयो। जेरैहाय ओ फागुन सैत्र दानाव फान्थाव बिलाथि गोमोनजों ना सल एबा मै बेदरजों खेंख'वा बावा बोरायनि ओंखाम जायो। गोथाव जायो होननानै बुङोमोन गोदोनि समाव बे जानायखौ खाफाल गोनांफोरसो माने बे रोखोमनि ओंखामखौ मोनजायोमोननो होननानै बुं जायनि माने रांखावरि बारा दंमोन दोहोनिमोन बिथांमोनासो बेफोरबायदि ओंखामखौ मोनजायोमोननो। बिदिनो आरो सैथ्र' बैसाग दानाव जेरैहाय आ
दैस्रे मैगंजों ना गोरान एबा अमा गोरान सङोब्ला जोबोद गोथाव जायो होननानै बुङोमोन आरो आरोबाव जेरैहाय बर' हारि नि आ बावनो हायै ओंख्रियानो जाबाय अन गदै एसे होदेरनानै माने सेसा बेदरजों लोनथि मैगं ओंख्रि संनाय बे ओं ओंख्रिखौ माने सैथ्र बैसाग दानफोराव जायोमोन आरोना बेफोर बेफोर जाबाय गोथाव जाग्रा मैगंफोर आरो बेफोर आबादफोर बे मैगंफोरनि आबाद फोरखौ जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि जेरै आब' आब' मोना आदै मोना गोदो निफ्रायनो बेफोर आबादखौ मावबोदों आरो जेरैबायदि आबाद होनोबाथ' गासैबो गोरलैजोबो नङा होनबा जेरैहाय ओम बेवहाय माइनिफ्राय हमनानै मैगं थाइगं जेरै मैगं थाइगङाव लाइ लाफाफोरखौ जोङो जेरै
गोजां बोथोराव जोङो लाइ लाफा मुला बायदिखौ जोङो आबाद मावनाय बानदा कबि फुलकबि बायदिफोरखौ आरो दै्लां बोथोराव जेरैहाय जोङो भिन्दि मैथा बायदिखौ भिन्दि मैथा आरो सबायबिमा जेरै जोगोनारखौबो नुयो होमबाबो जोगोनारखौ जों बांसिन गोजां बोथोराव आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो दं जुखाम ज जुखाम आबाद मावनायखौबो जों गोबां गोबां नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरै देमसि देमसि बिनिफ्राय थाव दिहुननायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरैहाय बेसर सिबिं बायदिनिबो जोङो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोर आबाद मावनानै फालांगि खालामनायखौबो जों नुबोदों बेबायदिनो आरो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जेरैहाय जोंनि बर' समाज जौ माने
बोथोर लानानैसो जानायखौ बा बोथोर लानानैसो बेफोरनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरैहाय आसार दानाव खुमब्रा आरो जोगोनार जिंखा फोरला थाइबें आरो मैगंफोरखौ माने आबाद मावनायनि मावनायखौ नुनो मोनदों आरोना आरो बै समाव बे समावहाय माने नाफोरखौ जोङो बाराद्राय मोनो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो नाफोरजों ओंख्रि संनानै जों नुनो मोन बिदिनो सावोन दानावबो जेरैहाय ना आरो नास्राय बाथोन बा ओंखाम
औ
गोजांजों जायोब्ला माने गोथाव जायो होननानै बुङो बिदिनो आरो भाद्र दानावबो जेरै ना खावै आरो बिंसि नाजों माने थाइगिर बेबायदिनो भाद्र दानावथ' थटाइगिर गोबां खिनि मोनो नालाय बेनिखायनो बेयावहाय माने बे अन गुन्दै होनानैबाबो संनानै खौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो थाइगिर गोजानो ना होन नानै संनायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो ना लाफा आरो बुद फुथुवा बायदि मैगंनि आबादफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव मेसें बोथोराव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो पुस माग दानावबो जेरैहाय जेरै मुला बायदि जेरै आलु मुला बेफोरखौ जोङो आबाद मावनो नुनो मोनो आरोना आरो थारुनफोरखौ आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो बे खांख्रिखला बायदिखौ जोङो दा जेरै दैज्लां बोथोराव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जेरै गोदोथ' बोथोर लानानै दिनैसो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोम मोन बांसिनै नाथाय दायो ओ बोथोरनि अनगायैबो बेफोर मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरखौ जों बार' गासैबो माव मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बाजारफोरावबो मोननायखौ जोङो नो मोननो नङा होनबा?
बा औ नों थाङाबो एसे ओ बोथोर लानानै जेरैहाय आबाद मावनाय बा बोथोर लानानै मैगं थाइगं जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। नोंथांनिफ्रायथ' गोबां रोखोमनि ओ खोनानो मोनबाय मैगं थाइगं बा आ बायदि बायदि आ गाय जायफोरखौ ना बेजों लोगोसे जों मिथिगौ जे मैगं ओ मोजां जानोब्ला आबादा मोजां जानोब्ला सासे आबादारिया बे मो गायग्रा बुस्थु बे गायनायनि सिगां ओ जे गावनि हायाव बा माबायदि गायोब्ला बे आबादा बांसिन जायो आ दा बे मदेन जुगावहाय ओ बांसिन मोनथिगौ जानो हागौ। ओ गोदोनि समाव बर' फ्रा गावनि आइडियाजों बा गावनि साननायजोंहाय ओ आबादफोरखौ मावबोदोंमोन। ओ नाथाय दा गोबांथार उम मदेरन जुग जानायजों लोगोसे गोबांथार आबादफोरखौ बो हाफोरखौहाय टेस्ट खालामनो थाखाय गोबांथार ओ ओंखारबायना ओ मेचिनफोर ओंखारबाय आरो बेबायदिनो आबाद खालामग्रा आबादारिफोरखौबो हेफाजाब खालामनो थाखाय ओ गोबांथार ओ इजि प्रसेस गोबां माने एसे मावनायाव गोबांथार मुलाम्फा ला लाबोनाय बेबायदि ओ दा जोंनि बे जुगावहाय ओंखारनायखाय दिनै नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो फालांगि खालामनो हानाय गोबांथार माने ओ आरजिनानै मैगंफोरखौ बोथोरजों लोगोसे साइन्टिफिक गोबां बांथार ओ इन्सट्रुमेन्ट ओंखारबाय जेखौहाय बोथोरजों लोगोसे मा मैगं खौ बा मा आबादखौ गायोब्ला दासिन मुलाम्फा जागोन आरो बिखौ जोङो बांसिन ओ माबायदि बेफोरनिफ्राय जोङो प्रफिटखौ मोनगोन बेखौ गोबांथार दा ओ जोंनि आबादारि फोरनि थाखाय सुबिदा फैबाय आरोना त' बेजों लोगोसे ओ दिनैहाय जोंनि आबादारिफ्राबो गोबांथार मोनथिसिगौ। थिगौ जे ओ मा समाव बा माबायदि हायाव मा आबादखौ गाय योब्ला लासि माने बांसिन ओ बे मुलाम्फा जागोन। बेखौहाय दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि बे ओ समावहाय जेरैहाय जोङो दा दैज्लां बोथोराव गरम बोथोराव जेखौ जोङो गायोब्ला रासिन जोंनि थाखाय थाखाय ओ सुबिदा जेरैहाय जोङो नोंथाङा बुंदों गोबांथा मैगंनि खोथा जोङो गोलोम बोथोर बे समावहाय जेरै भिन्दि थाइबें ओ जोगोनार बा जोङो ओ खांख्रिखला आरो बेबाय दिनो गोबां उदासि बियो माने गोबांथार ओ बे बेयो बे फिथाइफोरखौ गायनोबा बे आबाद खालामनोबा गोबांथार सा ओ माबा नांगौ आरो बिनि थाखाय सानदुं सानलाइट खौ नांगौ जेखौ होनो अब्लासो बियो बे बोथोरजों लोगोसे बियो बे मोजां आबादाव बियो ओ नुनो मोन ना स्पेसिलि जोङो जों सामार जे जोंनि दा गोलोम बोथोरावहाय जोङो नुनो मोनो थाइबेंफ्रा बांसिन मानसिफ्रा बाहायो त' बेबायदिनो जोङो गोलोम बोथोराव बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे आ दा अखा हानाय नि बोथोर बे अखा हानाय बोथोरावहाय जोङो ओ गोबांथार जोङो ओ मैगं थाइगं नुनो मोनबावो आरो जोङो गोजां बोथोर बोथोरावबो जोङो जेरैहाय ओ बान्दा कपि फुलकबि आरो बिदिनो गाजर मटर गोबांथार जों गोथाव गोथाव मैगंफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव मोनोना नोंथां अब्ला नों नोंथाङा माने बे गासैबो सावरायनायनि सायावहाय नोंथाङा सबसे मोजां मैंखौ बेखौ मोनो आरो मा बायदि दि नोंथाङा बेखौहाय संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हानायाथ' जेरैबायदि नोंथां आंहा दायो माखासे मानि मैगंनि खोथा बुंबाय आरो माबायदि माने दायो जोङो गोदोहाय माबायदि आबाद मावोमोन आरो दा माबायदि जोङो माव खौ नुयो बिनि सोमोन्दैबो नोंथाङा फोरमायबाय नङा होनबा बिदिनो जेरैहाय जोंनाथ' बर'फोरनि सबसे गोथाव ओंख्रि होनबाथाय जोङो दाबायदि बे दा गोलोम बोथोराव जोङो मैथा मैथाखौनो बुङो नङा होनबा
आरो मैथाखौनो जेरैहाय ना बा बेदरफोरजों जों मैथा ओंख्रि जानायखौ जोङो बारद्राय नुनो मोनो आरोना आरो गरमाव मैथा ओंख्रिखौ जायोब्ला देहाखौ एसे गुसु मोनो होननानै बुंनाय बुङो आरोना बिदिब्ला आरोबाव जोङो गोदान मोनसे आयदाजों सावरायबाय बावगोन आरो समाबो जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सैन नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ